अ नोंथां आ
खोनादों
अ बिदिब्ला नोंथाङा दायो दसेनि थाखाय सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे औ
औ बिदिब्ला जोंङो ओ जि दानाय आरो आगर एरनायनि बारै बेनि आयदानि बारै जोंङो सावरायनो सानदों बिब्दिब्ला नोंसा नोंथाङा गावनि रोंगौथिजों एसे फोरमायलांगोरोनो हागोन नामा?
सि दानाय आरो आगर आखाइ
औ
औ जि दान बरफोरनि जि दानाय आरो आगर आ खाइ होननानै बुङोबाथजों गोदो गोदाय बर बर आइजो फोरा गामि ओनसोलाव थानानै मिथिंगानि मिथिंगानि माखासे नुथाय आरो मिथिंगानि माखासे मुवा मुवा बे मुवा बेसादफोरजों गावसिनि जिफोरखौ
गावसिनि नांनाय जिफोरखौ दानानै लादोंमोन जेरैहाय जेरैहाय जि दानो जि दानो थाखाय खाय बिसोर गिबियावनो ओ गिबियावनो बिसोरो थार थार बानायना ला दोंमोन दंफांनि थार आरो आरो बैसोरो तार साल सालखुन्थिया औ साल खुन्थियाजों लोगोसे गोबां
जि दानायनि गोनां गोनां जानाय मुवाफोरखौ गोबां बिसोरो औवा एबा दंफांनिफ्राय बानायनानै लादोंमोन
औ
बिसोरो खुन्दुंफोरखौ गोदो गोदाय इन्दि इन्दि एम्फौ एम्फौ फिसिनानै इन्दि एम इन्दि एम्फौ फिथोबनि खुन्दुं लु खुन्दुं लुनानै इन्दि लुनानै बिसोरो खुन्दुं दद नानै बेजोंनो खुन्दुं बानायनानै दायोमोन आरो आरो बे खुन्दुंआव आगर एबा ओ गाब फुननो थाखाय बिसोरो मिथिंगायाव मोननाय बिबार लेवा बेन्दों बेफोरनि बेफोरखौ ज' खालामनानै देग्लिनानै बेफोरनि रसखौनो बे खुन्दुङाव होनानै
औ
गाब फुननाय जायोमोन आरो
औ औ
जोमग्रा जिफोराव आगर फुननो आगर एरनो थाखाय मिथिंगानि माखासे नु थाइफोरखौ बिसोरो आगर एरदोंमोन गावसिनि जियाव बे जि जेरैहाय हाजो आगर दिंखिया बिबार
औ
दिंखिया बिबार दाउसा मोख्रेब फारौ मेगन थाइगिर बिबार आगर बिबार आगर जेरैहाय
ओ दख'नाफोराव
मैदेर मैदेर लख्रा बेफोरबायदिखौबो आगर एरनाय जादोंमोन दाउ बिरनाय बेफोरबायदि गोबां मिथिंगानि नुथथायफोरखौ बिसोरो गावसिनि रोंगौथिजों दख'नाया बायदियाव आगर एरनाय जादोंमोन
औ
आरो आर'नाइावबो आरनायावबो बेबायदिनो हाजो आगर दिंखिया आगर जेरैहाय बन्दुराम आगर बेफोरबायदि आगरफोरखौ एर एरनाय जादोंमोन आरो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो बे आगरफोरा सोलिबाय थायो
औ
ओ नोंथाङाबो बे आगर आखाइ एबा दानाय लुनायनि सोमोन्दै गोदोनि आरो दानि दानि सायाव माबायदि जादों बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ औ ओ बिब्दिब्ला आङो जि दानाय आरो आगर आखाइनि बारै फंनैस एसे फोरमायलांनोसै आंनि रोंगौथिजों
औ
ओ जि दानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोदो गोदाय आबै आबौ आबमोननिफ्रायनो जोङो रोंबोदों होननानै बुंजायो नङा होनब्ला ओ जोङो गोदो गोदायहाय ओ दंफां बा औव औवाखौहायो जोङो ओ जि दानो थाखाय साल खुन्थिया दाननानै ओ खनसेया गायनानै जोङो ओ थारखौ बहायनानै जोङो लाग लानाय जायो जायोमोन नङा होनब्ला आरो जोङो जिखौहाय सोंनानै दख'ना गांसेनि जखाखौ जोङो मुसे मनै बेफोरबायदि जखानि लालांनानै आरो बे जि खुन्दुं सोंनायखौहाय जोङो खाननानै थोरनानै रासोआव सोनानैनो खननानै जोङो बेबायदिनो थाराव बहायनानै ओ ओमफ्रायो साल खुन्थियायाव बहायनानै जोङो ओ दानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला ओ जोङो गोदो गोदायहायथ'ओ खुन्दुंखौ जोङो मोननो थाङामोन नङा होनोमब्ला ओ एम्फौनिफ्रायसो जोङो फिथोबनिफ्राय ओ इन्दि लुनानै लुयै लुयै लुनानै जोङो दिरुं बरननानै ओ जि दानायखौ नु ओ जि दानायखौ खोनानो मोनबोदोंमोन नङा होनोमब्ला
औ औ
ओ बिनिफ्राय जोङो ओ गोदो गोदायनि आइजोफोराथ' जोबोद रोंखा राखा जेरावबो दानाय लुनाय संनाय खावनाय आखा फाखामोन होननानै जों मिथिनो मोनो नङा होनब्ला
औ
ओ जेरै मिथिंगायारि जिब जुनार बा बिफां लाइफां बेफोर फोर खौ नुनानै ओ बबेथिं अख्रां अख्रां माफोराव मा बिरदों आरो हाजोखौ नुहुरबा हाजोखौहायो आरो बिफां लाइफां बिफां बिबार बिलाइ बिलाइ बेफोरखौहायनो नुब्लानो माने दसेनो गोसोआव थानानै ओ जिफोराव बा बबेबा फालिफोरावहाय बा दख'नाफोराव ओ थाबैनो आगर एरखांनो हायोमोन होन्नानै जों खोनानो मोनबोदों नङा होनब्ला ओ रैजाय अख्राङाव दाउ बिरलांबा दाउनि महर आरो हाजोखौ नुहुरबा हाजोनि आगर आरो ओ बिबारखौ नुबा बिबार आगर बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो बुंलांबाय ओरै थाइगिर बिबार आगर होननानै ओ आरो बैग्रि बिबार ओ आरो फारौ मेगन ओदिनो दंबावो ओ दिंखियाबो होनदों नोंथाङा दहायो बेफोरबायदि आगरखौ जोङो एरखांनो हायो आरोखि ओरैनो जोङो आ र'नाइ जोमग्रा होनो आरो आर'नाइ जोङो लाग्रा मोननै दङ। ना जोंनिया ओ आर'नाइ जोमग्रा आरो आरन आर'नाइ ओ एसे गुसुं दङ ओ बेखौहायो जोङो हाजो आगर एरनाय जायो आरो बिदिनो बहाबा बहाबा गावनि गोसो बायदि आगरनि एरनो हायो आरोखि ओ बिब्दिनो जोङो ओ दख'नाखौ दायोब्ला ओ सानसेयावनो बा साननैयावनो गांसे हायोमोन होननानै मोनथिनो मोनदों आरो गोदोनि दिनावहाय माने बिसोरो गोसो होनानै जोबोद दाथाबोमोन नालाय थार ओ ओम आरो गाम सा बा ओ जोमग्रा बेफोरबायदि बा फालिफोर बेफोरबायदिखौहायो ओ सानसेयावनो गांथाम गांब्रै हायो होननानै जों खोनानो मोनबोदोंमोन नङा होनोमब्ला? नोंथाङा खोनादोंना? औ बिब्दिनो दानि जुगावहाय माने ओ खम समनि बिबाङावनो जोङो ओ बुरजा जि बा दख'नाफोर दिरुननो थाखाय जोङो मेसिन ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय नङा होनब्ला?
औ।
ओ बिब्दिनो दानि जुगावहाय माने जोबोद सोलायबोबाय आरोखि ओ गोदोहाय जोङो थारजों दायोमोन ओ दानि जुगावहाय जोङो मेचिन नुनो मोनसै ओ मेसिनजोंनो गोबां बुरजा बुरजा दानो हासै आरो खम समनि बिबाङावनो माने जोङो फाननो थाखाय सानसे सेयावनो ओ बिदिनो ओ दसखान बार'खान बा फन्द्र'खान बेफोरबायदि मेसिना बुरजाबाथ' जोङो बुरजा बुरजा दिरहुननो हाबाय बे फोरबायदि नङा होनब्ला ओ बुरजा बुरजायैनो जोङो दिरुननो हासै आरो दानि जुगावहाय ओ
आरो दानि जुगावथ' बांसिन बांसिन आइजो फ्रानो गामि ओनसोलाव दानाय दख'नाफोरखौ गाननो बाग्रा जासै नङा होमबा?
ओ दानि जुगाव ओं
औ दे बुं
ओ माने ओ न'नि दानाया गाननो साबसिन जायो होननानै जोङो मोनथिनो मोनो नं ङा होनब्ला ओ सुबाय थाबाबो माने जामनो रोङा मोजां गुरै जालाङो आरो गुसु थान्द दा होननानै जोङो मोनथिनो मोनो ओ जोङो बायनाय जि खौहायो गरम आरो लिमोनला बेफोरबायदि खुन्दुंनि मोननो हायो आरो ओ इदिनो जोङो दानाय जिखौहायो मास स्रास माइदि माइदि ल खेल बेफोरबायदि मुङै मोन्थिनो मोनो नाथाय दानि जुगाव जोङो गोबां रोखोमनि खौ मोननो हायो नङा ओमब्ला।
औ।
जेरै जोङो मा होनो पदमनिनो मायोबा बिबार कालेक्सननो मायोबा मायोबा जोङो द्लामनो गोबां रोखोमनि जोङो दानि जुग बावहायो ओ जिखौ नुनो मोनसै नङा होनब्ला?
औ।
औ। आरो दानि जुगावहाय ओ दानाय दानाय जिफोरासो दाम गोसासिन जाबाय आरोखि जाय हानो दानो हायो बेनो जोबोद मोजां नङा होनब्ला?
औ।
औ।
दानि जुगाव गावसिनि फेसन एबा देलायनायखौ देखायनो थाखाय बांसिनानो दानाय एबा मेसिंनि दख'ना बायदिफोरखौसो गाननाय नुसै।
औ औ नंगौ।
हेह।
ओ बिब्दिब्ला ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोन गोजोननाय मोनबाय दसे समनि थाखाय थाथ'नो हासिगोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे। औ।